हेल'
औ हेलौ
हेलौ औ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना
ओ जोङो
हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै नोंथांना नेटवार्क प्रब्लेम जादों खोमा हेलौ
आं खोनादों नोंथां नोंनिखौ आं मोजाङैनो खोनादों
औ माने आं नोंनिखौ खोनाफैयाखैमोन आरो औ बुंलाय
अ जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै ना नोंथां
औ औ हेलौ नोंथाङा खोनादों नामा आं जेबो खोनाफैयासै औ
ओ जों बिदिब्ला बैसागोनि ओ सायाव सावरायनोसै ना नोंथां
औ औ सावरायजायो नोंथां
औ हेलौ
औ औ खोनादों बुंलाय औ औ खोनाबाय
अ बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै ना नोंथां
औ देलाय जागायनायाय
औ बैसागो फोरबोआथ' जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनि फ्रायनो फालिबोनाय ना नोंथां औ
थाङोबा जोंनि मा ओ एंगार हायि मोनसे मा फोरबो आरो ना नोंथां औ औ
बैसागो फोरबोखौ जों मोननै बाहागोयाव फालिनाय जायोना नोंथां जेरै माने मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु
औ
मोसौ बैसागु होनोब्लाथ' जोंनिया ओ बैसागुनि गिबि सानाव माने सानाव ओ बैसागोनि गिबि सानानो माने बैसागुनि मोसौ बैसागु
औ गिबियावनो जोंनिया माने मोसौ बैसागुआव जागायजेनो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां औ मा होनो मोसौखौ जोंनाया थुखैयो बेयाव
औ ओ मोसौखौ जोङो ओरैनो थुखैनायाथ' थुखै यो थेवब्लाबो बेयाव गोबां जिनिस होयो गोबां बेसाद फोर मुवा बेसादफोर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरखौबो बुंलांदो
औ मोसौ मोसौ मैसो माने फालिथायाइनि सानाव माने बर'फोरा माखासे नेमखानथिफोर खौ फालियो आरोना नोंथां ओ औ बेखौ माने दैमायाव लांनानै थुखैहैनाय जायो
औ ओ बे थुखैनाय समाव जोङो मोसौनो औ मा मा होनाय जायो बेखौ खोन्थादो
औ माने जोंना मोसौ मैसो थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनिबो गोनांथि जायो ओमफ्राय बे बेसादफोरखौ माने ओ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो बुथुमनानै दोनखानाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेफोर औ बेफोर बेसादफोरानो जाबाय माने आ खाथ्रि बिबार मोखोना बिबार दिग्लि लिथि लावथि रायदों लाव फान थाव दाावा बिबार सबाइ गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार होयो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बे बिबार औ बे बिबार फिथाइ बुथुमनाय बेजोंनो माने माला बानायो आरो गासैबो मोसौ मैसोनोनो माला गानहोनाय जायो आरोना माने मो सौबो थुखैखांनानै औ ओमफ्राय बे लाव फान्थाव हानायखौबो सारना होयो आरोना बे मोसौ थुखैनायावनो ओमफ्राय गोसोमहांगार आरो बेसर बेसरनि थावजों गलायनानै माने मोसौनि माबायाव बिखुङाव फोथा थुना होयो होनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय मोसौ मैसोफोरनि बेफोरखौ थुखै थुखैखांनानै माने डिग्लिटि लावथिजोंबो लासै लासै बुनानै होयो आरोना औ ओमफ्राय माने मोसौखौ थुखैखांनानै आरो गोदोथ' जोंना लावखारफोर थायोमोन नालाय बेयाव माने मेथाइबो खनो मोन आरो लावखारफोरा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननानै मोनसे मेथाइ खनोमोन आरोना
औ
ओमफ्राय जोंनिया बेयाव बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगं ओंख्रि जानायबो मोनसे नेमखान्थि फालियो आरोना नोंथां
औ
औ बेखौ माने संक्रान्ति सानखालिनो माबानाय जायो खालामनाय जायो बायदि रोख - रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासि समावनो हाग्रानिफ्राय माने बुथुमनानै बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदर ओरैनो सङोनो आरो
औ
औ ओमफ्राय मोनसे बे माने मोनसे फोथायनाय दङ आरो ना बे माने मैगं थाइगंखौ बिदि बुथुमनानै जानायाव म बायदि रोखोमनि बेफोराव बुथुमनानै जानायाव माने बेराम आजारफोरा खारो होननानै मोनसे फोथायनाय दोङो आरो आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो मागो बैसागोनि सोमोन्दै जा आङो जोंना बेथ' फोरबोआ गोबां दोङो नङा होमबा नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ दा बिदिब्ला आङो मा मागो मागो दमासिनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां
औ फोरमाय जागोन दे नोंथां
औ आ बिदिनो जोंना मागो दमासिखौबो बिदिनो मागो दानाव फालिनाय जायो सैथ्र दाननि
औ
गोदाननि लास्टाव माने जोबथि सानाव जोङो मा बिदिनो मोनसे माबा खालामो आरोना ओभेलागुरु होनो जि जायखौ भेलागुरु जोङो लुनाय जायो बा भेलागुरुखौ बिनि साननैसो सिगाङावनो जोङो मा लुनाय दोननाय जायो आरो भेलागुरखौ जोङो लुयो होनबाथाय जों बेहाय ओ नारा बा जिगाब ओ बिदिनो थालिर बिलाइ गोरान ओमफ्राय औवा औवा गोथां नां गोथांफोरखौ जोङो मा खुन्था गायनानै आ बिदिनो माइहुं बायदि लुनानै जोङो मा भेलागुरखौ लुनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय फुकु दाननि ओ जोबथि खालार खालि जोङो मा होनो बेखौ ओ दमासि होनो नङा होमबा नोंथां बे सान खालि जोङो मा फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो अ औ आंना मोननैसो थालांबाय बेनि सिगाङावनो थारमाने ओ बिदिनो फिथा सौराय बा बायदिसिनाखौ जोङो मा देखाना लानाय जायो आरो ना ओ बिदिनो औ फिथाफोरखौ जों देखाना लानानै औ देखानानै दोननाय जायोबा इखालि ओ बेनि साननैसो सिगाङावबो जों मा सावग्रोनायबो ओ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां औ दा जेखियानो जादोंला आङो औ उम बे भेलागुरुखौ ओ बिदिनो ओ फुको दाननि जोबथा सानखालि बे दमासि दिनखालि जोङो मा फुङावनो सि सिखारनानै ओ दाउखा गेसेेरैयावनो बा दाउखा ओ बिरि सिगाङावनो जोङो मा ओ सिखा मानसिया सि सिखार नांगौ आरो नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मा मोनसे फोथायबोनाय आरो बियो औ। ओ बेबायदिनो जोङो मा ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बे भेलागुरुखौ मा ओ साथि बन्थि बावनानै बा आलारि बावनानै जोङो आ बेहाय फुजिनाय जायो बा खुलुमनाय जायो खुलुमग्रोनाय जायो ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौ सावनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा औ ओ बेनि फ्राय बेखौ औ बेखौ सावखांनानै जोङो मा ओ बिदिनो ओ न'खरनि गासैबो सिखारनानै बिदिनो बिदिनो ओ जा मावनो दङ खामानि बेफोरखौ मावखांनानै बिसोरो मा फिथा सावनायाव मु ‌ खुब जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ आ बिनिफ्राय बिदिनो मागोनि सेथि खालार खालि आरो ओ जोंना आ बिदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ फोथायबोनाय आरो ना जोंनि ओ फिथा बासि बा अन गुन्दै बासि थानायफोरखौ जोङो मा फिथाफोरखौ ओ से खालार खालि जों सावनो मोना आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोङो बेनि आ गोलावनो से ओ खालारनि आगोलावनो जोङो सावखानांगौ जायो गासैखौबो। ओ बेनिफ्राय जों से खालार खालि मा खालामो बिदिनो ओ गिदिरा मा होनो गिदिरा उन्दैखौ अननाय होयोबा ओ उन्दैया गिदिरखौ खौ मान होयो बा खुलुमस्रायो आरो नङा होमबा न'खरनि गासै गेदेर गोलाव सुबुंफोर थौ ओ बेनिफ्रायनो बिदिनो ओ से खालार खालिबो सोरबा ओ गासैबो माने आ बिदिनो सोरबााबा थांगोन ओ मन्दिराव खुलुमनो बा सोरबा न'खरावनो फुजा होयो बिदिनो बायदिसिना ओ बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ फालियो आरो नङा होमबा मानसिफोरा औ बिदिनो औ से खालार खालि आरो जोंना मोनसे ओ मोनसे ओ माबा खालामबावो आरो नङा होमबा नोंथां बे जाबाय जोंना मा गोदो गोदायनिफ्राय माने आबै आजौमोननिफ्रायनो जोङो मा ओ थैबोनाय मानसिफोरनो जोंङो मा फिथा बा जौ जुमाय बिदि बावो आरो नंङा होनबा नोंथां औ बेखौनो बुंङो मा गोथैसो बावउनाय होनो बे से खालार खालिबो जोंङो मा गोथैसोफोरनोबो बावउग्रोनाय जायो आरो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बेबायदिनो जोंङो ओ बुंनो थांङोबाथ' जोंहा मागो दमासि मागोआव गोबां फिथा सौराय बानायो बेनि गेजेरावनो आं मोनैसे फिथाफोरनि मुंखौ नोंथांनो ओ बुंना होनि ओ औ गिबियावनो जोंङो मा फिथा लावदुमखौ सावनाय जायो आरो नंङा होमबा नोंथां औ ओ औ बिनिफ्राय बिदिनो दैनि फिथा बा थावनि फिथा आरो सिथाव बिनिफ्राय बिदिनो नालेंखरनि लारु औ बेबायदिनो जोंङो सावनाय जायो आरो लावदुम फिथा सावनोबाथाय जोंनो बिदिनो न'नि माइरंजोंनो जायो बेयो माइब्रा माइरं नांलाया न'नि माइरंबा बेखौ जोंङो जोसा माइरंजों ओ सावनो हायो।
औ बेनिफ्राय फ्राय जोंङो बेहाय बेखौ जोंङो फिथा लावदुम सावनो थाखाय जोंनो मा नांगौ सिबिं नांगौ आरो नंङा होमबा नोंथां औ सिबिंनिबो सावनो हायो बा नालेंखर होनानैबो सावनो हायो। औ औ खायफाबो सिनिनिबो सावनानै जायो आरो
औ।
औ ओ बेबायदि जोंङो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां हेलौ
औ औ खोनादों
औ औ
दा बिदिब्ला नोंथांजों उनफोराव सम मोनोब्ला रायज्लायबावनो आसा खालामबाय दा सम जाबाय नामा नोंथां जोंनिया
औ समाबो जाबाय दे नोंथां जोंना
औ दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे गोजोन्थों नोंथां
दे